देलाय आद्रा थानाया बुंलाय?
आद्रा थानाया जाहैबाय।
दे। खोन्थादो बेखो? दोहैनिखौ खोन्थादो?
उम
माबायदि माबायदि माबा दामफोरा?
दा। आरैनो हल सेलाव मोनो
बेसेबांसो लायो डिसप्लेफोरा?
आङो दङ' गुवाहाटियाव थानाय समावथ' बे साहिदा मार्केटआव लायोमोन आरो।
मायाव लायोमोन?
साहिदा मार्केट। ओ जाय मार केदा बे एक गुरु इनस्टिटिउटजोंनो नांजाबना दंमोन आरो नांजाबखानाय ओंखारबानो मोनलांखायो दा बेयाव बबेबा बबेबा ब्रैजौ बाजिफोरनिफ्रायनो जागायजेननो आरो ना। ब्रैजौ बाजि?
ब्रैजौ बाजि। गंसेयाव
औ जेनेबा नोङो गावनि दखानफोरबा लगायनानै फिटिं खालामबा सोरबा बिदिनो अथ्रस' लागोन। सोरबा दुइ हाजार होलांगोन। सोरबा हाजारसे लागोन बे गाव गावनि सायाव सोनारसिन आरोना। उम
ओमफ्राय दामिसिम बेसिबांसिमहै?
दामि माने बेनो बांसिन मबाइलाव सोलियो बे बांद्राय दाम खमि मबाइल आ दामि नायनाङा आरो बे कम्पानि लायै कम्पानि। ओमफ्राय बबेबा खम बाजौफोरनि बाजौ ब्रैजिफोरनि थागोन। बिदि आरो दा नोङो गाव गाव कम्पानि आरो बे कम्पानिखो बेयाव मोना इलेक द'कानाव थांनां
औ आतसा
ओमफ्राय बे टेम्पार ग्लास दं ना? टेम्पार ग्लास आथ' ओरैनो गोजों मोनसे दं ओरैनो जोंनावबा एकस' देरस' दुइस' लायोना बेफोर गंसेयाव अथ्र'थाखा फोर लायो आरोना।
एसांखिनिल' थैबायलै
ओ गफार बरिया खेवलायलायना खेवलायलायना होयो ना ओम बेयो होमफ्राय बे गोजों थाखायोना ओरैनो जोंथिं पनसास एक्स' लायोना ओ इयो थायबा सम थाखा गोलैयो आरो।
मोनसेयाव बेसांखिनिल'
औ
होम
बेखोनो आरो जोंहा माबायानो लाबानो जाया होना बुङो न'
बेलाय आरो बे फारिफोरनि
जारलालै
ओमफ्राय बे चार्जार फिनालाय
सारजार पिना
थाइनै थामै थाइनै थाइथाम फ्रायनो स्टार्ट जायो।
ए
ओमफ्राय दा बेखो नोङो लगायनानै हरनाया एसे खस्थ' जायो। स' सोरबा देरस' सोरबा दुइस' सोरबा तिनस' गाहामसिमबो
औ
जबा आरायस'बो लागोन। बिदि आरो दा मबाइलफोराबो मबेबा-मबेबा-मबेबा मबाइला खेवनो खस्थ' थार जायो नालाय।
उम।
उ एसे रिक्स बेनिखायनो लायो आरो बेखौबा।
उ बै माबाफोराथ' खम खमाव फैयो बियो। बे सुइसफोरा।
उम है बेफोर। थ'। दस थाखा बिस थाखा।
उम अलसेद।
जेनेबा मोनसेयाव बेफोर बायदि गोलैगोन पनसास थाखासो गोलैगोन। अलसेथ उम उम।
सुइसाना। सुइस खबार। फुरा।
औ आरो बे कभारा ओरैनो प्लास्टिकनि बायसा थाया।
उम।
पन्सास एक्स' लायोना बेफोरो दस थाखानिफ्राय स्टार्ट जायो आरोना अथ्र' थाखाफोरसिम।
ए।
उम। ओमफ्राय बे फ्लिप- फ्लिपकपारा बे खोबग्राया।
ओ।
बियो पयथ्रिस थाखा। बिस थाखा।
उम।
पनसलिस थाखा दंमोनलै अफारावनो बांसिनावनो दामा हायेस्टआवनो।
उम।
उम।
मोजां माथो बिदिबा।
औ।
ओमफ्राय बे मबाइल ओंखारदों एसे गोदानफोरनिखौ मोननो नागिरा आरोना।
औ औ औ। उम।
उम आं आं मोनासै आरो गोबां नागिरबाय आं। आंनि मबाइलनिखो भिभ'। वाइ फिफ्टि सिक्स मबाइलनि खारो।
उम।
उम।
नागिरना मोननो नागिरा गोदाननिखौ।
औ मोननो नागिरा।
ओमफ्राय चार्जारफोरा बेसेबां लायो?
चार्जारा। माने हलसेलाव जेनेबा हेख खंनि बेगखौ गंथाम बिदि लाबोजायो आरोना होमबाबो हलसेलाव गोलैगोन आरो नोंहा।
ओ
उम जेनेबा नोंथ' मोनसेलागैनो बेखौनो कार्टन से बिस था‌ थ्रिसथा थ' लाबोनो हाला ना औ उम बिनिफ्राय मबाइल लाय मबाइल सार्जार लाइ सार्जार बेयावबो फ माबा थायोना जेनेबा थेस हगारनाया बबबा खम बबबा बांसिन आरो सिपिद आरो एसे स्ल' थायो बेखौ लानानै लासिन आरो।
जोंनियाथ' आं दाखालै बायनाया सयस' सयस' आनो बायनायमोन।
औ औ औ बेबायदिखो उम इदोखो‌ थिनस खौ सारिस' बिदि लागोन आरो सयस' गाहाम लाग्रा खौबा
उम
ओरैनो दाम खमनि फा मोनगोन पन्सास साथि एक्स' बिदि उम
ओब्राय केबल आथायालाय?
केबल आनथायाथ
मानदों?
दस थायाव थिनस' बेफोरबायदि लागोन आरोना।
दसथायाव थिनस' आस थाखा लायो आरो ना बेयाव
औ औ मोजां बेबो मार्केटआ
मार्केटआ मोजांआनो।
औ मेडिकेल लाइन जोंनो एसे सेम।
औ मेडिकेल लाइनजों एसे सम से एम आर पिया गोग एम आर या गोग्गोम थानोस
उम
ओमफ्राय इथिं खमावनो मोनबोनोसै एम आर पि बायदि लानोसै। लाबासो लाबासो सेभेेन्टि पारसेन्ट सेभेन्टि पारसेन्ट गाहाम जायो।
उम लाबा सेभेेनटि ओइथटि जाहैसै।
औ ओमफ्राय जोंबायदि बाहायग्राफोरा थै।
उम
उम
बेबायदि आरो मा मा मा रावआव फोरोङो बिसोरो?
आसामिस। आसामिसखौनो उम गाहायै लायो आरो उम। ओमफ्राय सेकेेन हिसाबै हिन्दि औ बे मोन्नैयानोसै आरो। आरो नोङो गोसोबालाय आरो नों बे बे मोननैखौ रोङाबा इंलिस रोंबाबो सोलियो।
उम
इंलिसबो बुजायगोन नोंखो।
उम मोजांखौनो नुदों आं नुनायालाय।
उम मोजाङानो मोजाङानो दायोथ' फिसफोरा बारायबायसो नामाथाय?
फिसखौलाय बारायाखै होनदों नै थांनाय मासावहाय ग'बोनाय दङ माने।
उम उम
जाहानियानो जायो।
उम
बिफंआनो बेबो।
उम उम थिगानो माने बेयाव जेनेबा गोदान गोदान मेसिनारि बुस्थुफोरखौ ओंखारबानो लाबोयो आरो देखायनो।
उम
बिदि खालामजायो होननानै खालामनानै देखायो आरो। गोबां नोंबो मोनथिफेरै बुस्थु आंबो मोनथिजोबै बुस्थुखौ नुहैगोन आरो बेयाव। ओ बिदि आरो अ' बिदि खामजायो होनना जागोन आरो नोङो रोंबोजोबाबाबो उम आरो नों दायो खोनसेयाव रोंबोआबा आङो खनसे फैफिनगोन होननानै खोनसे थाहैजाबावो आरो नेक्स्ट बेस्ट। दा ओ फ्रियै। अब कर्स थाहै जागोन आरो ओमफ्राय नोंना बे जानाय लोंनाय हस्टेल फिसआ थांगोन आरो नोंहा एसट्रा।
औ बेयाव थांगोन आरो। उम ओमफ्राय बे जोंनियावहा दिसप्ले लागायोब्ला
औ
मेनुवेलि खुलियो आरो बेदि आङो नुदों जेनेबा बेलेगावथ जोंङो मेसिनजोंनो खुलिजोबो। अत'मिटिख जाजोबबाय। जोंनियावबो मेनुयेल आखाइजोंनो खुलिनायानो दाबो दोंङो। नुदों आरो आं
औ बैयो एसे हिट होना खुलि जायो आरो आखाइजों। आथाखौ एसे इ एसे हिट होग्रा मेसिनजों
औ
हेट होनानै खुलै जायो आरो। उम
थिगानो
हिट होग्रा मेचिन लानांगोन।
उम
उम बेबो मोननैसो मेचिन दं।
उम
उम जेनेबा आथाया एसे गुदुं जासिन ना आथाया इसे गुरै जासिगनो होमबाना खेवनो इजि जायो आरो बायनायनि सान्स थाया बारा
ओम उम थिगानो दे दे होमबा
उम ना थांबाय
हा?
नोंसोर फंबाया थांबाय?
औ थांबाय थांबाय।
अ दे होमबालाय
दे होमबाल दे-दे दे-दे धन्यबाद।